थांनानै था औ औ औ। ओ नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो।
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो ओ सानफ्रोमबो जेनेबा सानफ्रोमबोथ' जों दावबायनाय जाखायो नङा होमबा दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ ओ दा बिदिब्ला नोंथाङा मा मा जायगाफोराव दावबायना फैखो एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां ओ बिदिनो आंनि दावबायनाय होनोब्लाथ' आङो ओ बिदिनो गोबां गोजान गोजानाव दावबायनो मोना खै नाथाय आङो सम मोनोब्ला जोंनि खाथि खालानि ओनसोलफोरावनो आङो दावबायना फैयो जेरै ओ जोंनि मानास सुकि ओ दारागाव नामलां एबा जोंनि खाथि सिनाव थानाय हादोरारि हाग्रामा मानास बेफोरावनो आङो दावबायना फैयो नोंथां।
औ औ ओ बिदिनो ओ नोंथाङा दावबायनानै मा मा गियान आरजिनो हायो जेरै ओ गोबांथ' गियान मोननो हायो जोङो। होनोनानै बिदिनो मा मा गियान मोननो हायो एसे औ
औ जोंनियाथ' दावबायनाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि दावबायनाय दं आरो। गोबां रोखोमनि गियान लानाय गियान मोनो गोबां रोखोमनि रोङि खामानिखौ रोंनानै फैयो गोबां बाथ्रा मिथिनानै मोनो। बिदिनो आङो जोंनि ओ खाथिसिनाव थानाय ओ ब माबा मानास हादोरमायाव बेरायनानैबो आं गोबां गियानखौ मोनबोनो हादों जेरैहाय जोंहा बे हादोरमायाव थाङोब्ला गिबियावनो जोंहा गोसोखौ जोबोर गोजोन्नाय मोनो मानो मानो होननानै बुङोब्ला ओ बे हादोरमायाव जोबोर ओ जिरि जिरि दै बोहैनाय बेजों लोगोसे जोंनि मिथिंगा महर हाजो हाला बिफां लाइफां गोबां समायनाखौ जोङो नुनो मोनो। आरो ओ जों बे हादोरारि हाग्रामायाव थाङोब्लाथाय जोङो गिबियावनो जोंहा थसे गं गोनां बुहुमनिनो मुंदांखा थसे गङारि गान्दाखौ जोङो नुनो मोनो। बेजों लोगोसे जोंहा मैदेर ओ मोसा दाउ दाउनि बिथोराव दावराय दाउब' बायदिसिना दाउखौनो नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंहा बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिफां लाइफांखौबो जोङो जेरै साल सिगुन बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबोयो आरोना नोंथां। ओ आरो बे ओ बे जोंनि उ मानास हादोरारि हाग्रामायाव गोबां गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय ओ गोबां सुबुं बेरायनो फैयो बेसोरजों जोङो ओ सावरायनो मोनो एबा जोङो बिसोरनिफ्राय ओ गोबां मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनानै लाखिनो हायो सावरायनानै आरो जोंबो ओ जोंनि ओनसोलनि ओ गोबां ओ बाथ्राफोरखौ खोन्थानानै जोङो गोग्गानाय मोनो। बिदिनो बिसोरनिफ्रायबो गोबां रोंनानै फैयो आरो जोंबो बिसोरखौ गोबां बाथ्राखौ फोरोंना हरनो हायो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ ओ औ दा नों थाङा ओ साबसिन दावबायनानै मोजां मोननाय जायगानि मुङा मा नोंथां
औ ओ आंनि साबसिन ओ दावबायनानै मोननाय जा-जायगा होनोब्लाथ' आङो जोंनि ओनसोलनि खाथिसिनाव ओ थानाय सुकि ओ मानास सुकियावनो आङो मोजां सिन मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ बे जाय गायाव दाथ' गोबां सुबुङानो ओ गरम बायदिसिना मोननानै दुगैनो थाङो बेजों लोगोसे जोंना बे ओनसोलाबो जो बोद नायनो समायना हा ग्राबारि इ ओ बिफां-लाइफांजों बुंफब नाय हाजो हाला दं बेनि गेजेरावनो हाजोनि हाजो हा हाजोनि गेजेर गेजेर दैया ओ दैया स्राय स्राय बोहैबोनाय बिदिनो मिथिंगानि महरा जो बोद नायनो समायना आरोना नोंथां।
औ नंगौ ओ नोंथाङाबो मायबा
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा ओ दामानि ओ माबावबा दावबायनो थिरांथा लादों नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन।
औ नोंथां ओ दावबायनोथ' गोबां ओ सानो बिदिनो ओ समफोरबो नांगो नालाय थिरांथाथ' लादोंमोन बिदिनो औ गोबां जायगायाव दावबायनो सानदों बिदिनो जोङो दा बिदिनो ओ जोहोलाव पार्क बेयाव जोङो दावबायनो होननानै सानदों आरो
औ नंगौ
औ ओ बिदिनो बेयावबो गोबां बिबारफोर दं जायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोन्नाय मोनो बि दिनो नोंथाङा थांफेरबाय नामा नोंथां
ओ आंथ' ओ बे जायगायाव थांनाय जायाखै नोंथां। नाथाय आङो खोनानो मोन दों आरो बेलेग गुबुनफोर ओ गुबुनफोरनि ससियेल मिडिया बायदिसिनायाव नुनो मोनदों आरोना बे ओ पार्कआवहाय जोबोद ओ बि बिफां लाइफांजों लोगोसे गोबां बिबारफोरजों बुंफ फबनाय ओ बिदिनो बे ओ आव गोबां सुबुंफोरा नायनो फैयो बिबार एबा दावबायनो फैयो दसे गावनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो बिदिनो आं गुबुननि ओ फ्राय ससियेल मिडिया बायदिसि नायाव नुनो